हेलौ।
हेलौ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जारसि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा। औ दा मा खालाम। थांगासिनो।
औ नोंथां आंथ दा ओरैनो जिरायनानैनो दंथयो।
ओ नों नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना।
औ नोंथां दा सान्दिथ मोजांनो दंथयो।
औ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय।
औ औ
आथिखालाव आरो गोदोआवबोथ सोलिबोबाय थानाय बर'नि ओ‌ बिदिनो ओ जौ संनायनि बागै नोंथाङा आनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जौ संनाय होननानै बुङोब्लाथ जौआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मखजाथाव आयदा। बर' हारियाव जौ नङाब्ला अब्लानो ओ हाबा खेराइ बा नखरनि माबा मोनसे फुजा फथाला गोदो सोलिनो थांङामोन। ओ जौ संनाया बर'फोरजों लोगोसे ओ नागारनो हानायै मोनसे बाहागो होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मोनथिबोखायो जौ संनो थाखाय गिबियावनो बाखार जि एमाव एमावनि गोनांथि जायो बेखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं नांग्रोगौ जायो माइरंखौहाय नांगौ जखानि सोमनानै लाग्रोनो नांगौ बेखौ एमावखौ बानायनो थाखाय बेनि उनाव गोबां रोखोमनि बिलाइफोर नांगौ जायो जेरैबादिहाय खान्थाल बिलाइ गिबियावनो मोखना बिलाइखौ नांग्रोथारगौ बे मोनसे ओ एंगारनो हायै ए एमावनि मोनसे जिराद खान्थाल बिलाइ ओ मोखना‌ बिबा मोखना बिबार मोखना बिलाइ ओ रैमालि बिलाइ बेबाददिनो गोबां रोखोमनि बिलाइफोरखौ जों बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनाव हाबथिंनानै होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बे एमाव खौ बानायनो थाखाय बेबादिनो बेफोर बिलाइफोरखौ बुथुमग्रोनानै लानांगौ जायो। बेनि उनावहाय जे सोमनानै दोननाय माइरंखौहाय सोमनायनिफ्राय बोखांनानै एसे दैखौहाय रानस्रिद होनानै बेखौ दिंखि एबा उवालावहाय बर' आइजोफोरखौ फदेनानै लानायखौ नुनो मोनो।
औ
बेबादिनो हाबथिंनानै लानाय बिलाइफोरखौबो बे माइरं जोंहाय देग्लिनानै मोजाङै मिहि खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनो बे देनानै लानाय माइरं आरो बिलाइफोरखौहाय दै होनानै फिसा-फिसा-फिसा-फिसा लारु हिसाबाव जों बानायनानै लाग्रोनो गोनां जायो। बेनि उनावहाय बे बानायनानै लाखांनाय लारुखौ ओ दाला बा माबा मोनसे आइजेंआव जिजों जि ए जि आरो जिगाबफोरजों होथेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावनो बे होथिनानै दोननाय ओ जि आइजें दाला आइजें आव दोननाय बे एमावा स्नि सान बिसोरनि उनावहाय मोजाङै-मोजाङै ओ मोजाङैहाय मैखुन बेरनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय बे मैखुन बेरखांनायनि उनाव बे आइजेंआव दोननाय एमावखौ सान्दुङाव होस्रोननो गोनां जायो जोंहा बेनि अना साननै सान साथामनि उनावहाय बे एमावखौहाय ओ जोमाय संनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जुमाय संनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला जों जुमाय संनो थाखायबो गिबियावनो माइरंखौहाय सुनानै अर अरावहाय खान्थाजों संनाय जायो। बे संखांनायनि उनावनोहाय बे ओ जुमाय संनायखौहाय एरननाय जायो एरननाय खान्थि होननानै बुङोब्ला प्लास्टिक प्लास्टिक एबा प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइफोरावहाय एरननायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय बे एरनानै दोननाय माइ जि ओंखामखौहाय गुसु खालामनानै एमावखौ फोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो बे संखांनाय बे संखांनानै दोननाय एमाव फोननाय जि जुमायखौहाय खान्था एबा खान्था एबा माबा मोनसे आयजेंआव सोनानै सप्तासेसोनि उनावहाय जुमायनि रोसि जानायखौ जों नुनो मोनो बे जुमाय रोसिखौहाय बर' बर' सुबुङा गोदोनिफ्रायनो लोंबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। थिग बेफोरबाय दिनो ओ जुमाय रोसिनि उनाव हाय रोसि लोंखांनायनि उनाव बेखौ सेरेब जौ गिसि महराव जों सावनायखौ नुनो मोनो। जौ गिसि संनो थाखाय गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर नांगौ जायो जेरैबायदिहाय मोनथाम रोखोमनि खान्थाखौ खौ जों नुनो मोनो। गोजौनि खाान्थि खान्थायावहाय दै दोननाय नुयो बेनि उननि बेनि उननि जि खान्था बेवहाय जुमाय सोंनाया गोदौनानै सेरेब महराव ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि सिंथारनि खोलोबाव जौ जौनि खान्थायाव जौ जौ आ थानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जौ संनायखौ दिनैसिमबो जौ संनायखौ दिनैसिमबो संनाय नुनो मोनबोदों जों। बे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जौ संनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय माइब्रा माइब्राखौबो बर' आइजोफोरा गोदोनि फ्रायनो संबोनानै लोंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बर' आइजोफोरा जौफोरखौ संनानै ओ गावबा गावनि जिउखौ सामलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों जौ लोंनायजों लोगोसे बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि बेफार फालांगिफोरखौ होदों बेफोरनि गेजेरावबो जौ फालांगि होननानै बुङोब्ला बर'हारियाव मोनसे एगारनो हायै मोनसे फालांगि बेबो
औ
बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा गोबां ओ सेरेब फाननानै न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना जौ लोंनानै जे बर' हारिया माबादि थासारियाव जौगाबोनो हादोंना जौगानो हायाखै बे खनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां थारैनो जौ बुङोबा माने बर हारिनि मोनसे बेयो एंगारनो हायै जौ। बेबो बे जौआ बर हारियाव मोनसे जे आइ देग मोनखांनाय
औ औ।
फारसेथिं मोजांबो फारसेथिं मोजां गोहोम फारसेथिं गाज्रि गोहोम।
औ।
बेफोरो बेफोरखौ खावनानै नखरफोरखौ मोजां ओ फाननानै सावनानै ओ मोजां सामलायना थांनो हायो रां आरजिनो हायो आरो फारसेथिं आरो जौ जुवाजों ग फबना थानाय सुबुं फोरा आगोलनिफ्रायनो जोबोर नुबोगासिनो। गावसोर गावबा गावनि समफोरखौ ओरैनो हें हागारगासिनो जौ जुवाजों मोना। आथिखालनि मुगायावथ एसे खम जाबाय ओ माने गुबुन हारिफोर जौगालांनायखौ नुनानै एसे ओ खम जाबाय आरो। औ जौगालांबाय बरफोरा। आगोलनि ओमफ्राय बांसिनै ओ नोंथा ओ नोंथांनि ओ जागा ओनसोलावबो बिदिनो ओ जौ जुवाजों गफफना थानाय दङ नामा नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलाव होननानै बुङोब्ला थ बेबादिनो ओ मोननै रोखोमजों नायनो हायो जों जौनि मुलाम्फाखौ जेरैबादि होनोब्ला ओ जाय सुबुङा जौखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बे सुबुङा जौगासारलांनो हायो। ओ जाय सुबुङा जौ खौ गाज्रि खामानिथिंलाङो बे सुबुङा गोलैसोनानै थालाङो। ओ जौखौहाय मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला बेफोरखौ फाननानै मोजाङै नखरखौ दालांनो हायो गथ गथाइनि फरायनायनि ओ जि खरसा बेखौ दैखांनो हायो नाथाय गोबां मानसियानो बे खौ गाज्रि नोजोरजों बा गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंगौ
होननानै बुङोब्ला आरो जौ लोंनानै गोबां नखरखौ बायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों ओ जौ लोंनानै जेरैबादि नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो बेबायदियावनो गोबां नखरा बायलांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय आथिखालनि जु दिनावहाय जों बेफोरनि सोलायनायखौ एसेब्लाबो सोलायनाय नुनो मोन्दों गुबुन हारिया जेरैबायदि दाउ गालांदों जौ जुवाजों जेरैबायदि गोग्लैयालासिनो ओ जौगालांनायखौ नुदों बेफोरनि थाखायबो जोंनि बर हारियाव दिनै आथिखालनि जुगाव लोंनाय जौ जुवा एसे खमायनायजों लोगोसे गावबा गावनि नखरखौ गोजौ फारसे लांनो हादों
औ
बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलाव सोलायनायखौ एसे एनै नुनो मोनदोंब्लाबो दिनैसिमबो बेबादि जौ लोंनाया जोबनानै थाङाखै गोबां नखरावनो नुयो दिनै दासिमबो बेबादि लोंनानै गुरलाय सुदलाय नांलाय हमलाय जानायखौहाय बेबादिनो नोंथांनि ओनसोलावहाय बेबादि जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों ना मोनाखै एसे फोरमायना
औ नोंगौ नोंथां ओ ओम दा सान्दै सलिफुनाय ओम समाव जोबोर खम आगोलहाय ओ गोबां दंसैमोन दा आरो ओ सुबुंफोर दानि सुबुंफोरा आरो बुजिनाया एसे बां सिनै आगोलनिसाय गोदो गोद दानिसाय औ एसे खमसै आरो।
औ
गोबां ओम सुबुंजों एखे जाया बुजिनायफोरा जाय बुजिनो हाबाय बेयो मो जां जालांदो आरो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हादों। नोंथां ओम बिदिबा ओम हराबो थौबाय समाबो जाहोलांबाय
औ औ
थाङा बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां
ओ गोजोनथों नोंथां दे होमबालाय दोनथनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे
औ दे नोंथां